हेल औ खोनादों नामा नोंथां
ओ आदसा खोनादों नोंथां
नै दासो मोनाबिलिनि स - माने आंङो फिलाव दसे खारनानै फैखांबाय
खार खारखांबाय होमबा आंबो नै एसे बाजाराव थांदोंमोन बाजारनिफ्राय दासो नआव मोनफैफिनदों
अ नंगौ नामा नोंथां अ जोंहा दिनै औ नोथां जोंहा दिनै ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आङो नोंनो हरनाय जादों
उम मा आयदा नोंथां हा आदसा जोंनि माहारि हारिम हारिमुनि सायाव औ जायो बुहुत मोजां आयदा बेबो मोनसे
औ थारैनो नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा जों हारिमु बिथिङाव जोंनि बरफोरा माबायदि जौगासारदों बा माबायदि हारिमुनि बिथिंखौ जों माबायदि लाखिनांगोन एसे बुंनानै फोरमायदो नोंनि गोसोनि बा नोङो माबायदि बुङो बेनि सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां
अ गोजोननाय थाबाय नोंथां आंखौ खाव ओ होनायनि थाखाय ओ दा बुंनो थाङो थाङोब्ला जों हारिमु जोंनि बर हारिमु जेनेबा जोंहा दामजु हिसाबै ओ गोबां दामजु दं जेरै खाम सिफुं जथ थां सेरजा गंगोना बायदि दंबावो आरो मोननैसो दामजु फोरा जोंनियाव ओ आथिखाल जुगाव एसे खम जानानै दं बारु मोननैसो दामजुआ गोमानानै थालांबाय गोदोनि जि हारिमुवरारि दामनाय बेफोरखौ जोङो दा हायोब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बैफोर दामजुफोरखौ बोखांनांगौ आरो लोगोसेनो जोंनि हारिमुवारि ओ खुगा मेथाइफोर दंमोन बैफोर खुगा मेथाइफोराबो सोलिबोबाय दंमोन मोनसे समहालागै दा दा आथिखाल समाव बैफोर ओ खुवा मेथाइफोराबो सानफा एफा मोनफा मोनफा गोमास्रिलांनो हमदों जेरै जोंना ओ नामफोरखौथ' आंबो बारा एथ'बां गोसोआव गैलिया अब्लाबो बुहुत खिनि खुगा मेथाइफ्रा गोमालांनो हमदों जोङो जेरै आरो लोगोसेनो जोंहा दोरोङारि हारिमुवारि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोंना बर'नि आर'नाइ गस्ला आरो आर'नाइ लोगोसेनो गामसा बेफोरबो एसे गामसाफोरा थिगैनो दं आरो लोगोसेनो जोंना नै दाख्लै बावैसो नुनो थांबाय जोङो बागुरुम्बा दोखौ बे बागुरुम्बा दोहौआव गाननाय जि आर'नाइ गस्ला बेखौ एसे बोरैबा गुबुन बायदि नुनो मोनदों जोंनि माहारियारि हारिमुनि गुबै आर'नाइ गस्ला बायदि नुनो थाङाखै लोगोसेनो जोङो बैसागु माबाखौ हारिमुखौ जोंनियाथ' बर'निया मोनथाम फोरबो दं बोसोराव जेरै बैसागु बैसागु रंजालि बैसागु ओ काथि बैसागु आरो लोगोसेनो माबा आरो थामथियाव दङ मागो बैसागो होननाय दा बेबायदिनो जोंनिया उह रंजालि बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै रंजायो जोंनि एरियायावथ' नोंथाङाबो एसे एनैखौ मिथिगौ। जोंनि जायगायाव ओह बैसागु बरायनाय मोनसे हाबाफारि लायो बैसागुनि सिगां बे हा बेयावबो जोंनिया गावनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे गावनि दोरोङारि दामनाय देनायजों जोंना मोनसे बैसागुखौ बरायहरो बेफोरबायदि मोनसे हाबा हाबाफारि लानानै बेफोर मोजां आरो बेनि उनाव नैथि थामथियालागै जोंनिया ओह सानथामहालागै बैसागुखौ रंजा खुसियै मागिनाय जायो गावनि दोरोङारि दामनाय देनाय हारिमु गाननाय जोमनायजों जोंनि माहारियारि गाननाय जोमनायजों लोगोसेनो दा बै माहारियारि गाननाय जोमनायजों मोसायो होननायजों लोगोसे दामो दामनाय देनाय जों लोगोसे जोंनिया बबेबा बबेबा जायगायाव दानिया नुनो मोनो जे ओ माखासे आजिखालिनि मदार्न साउड सिस्टेम लानानै दामनाय गुबुननि रेकर्ड मेथाइखौ लानानै दामनानै बैसागु मोसानाय बा बैसागु मागिनाय बेफोरखौ नुनो मोनो बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआव एसे दुखु मोनो बेफोरखौ बेफोर मानो जादों जोंनि माहारियारि दामजु आरो गाननाय जोम जोमनायजोंनो जोंनि ओ बैस माबाया बुहुत मोजांखा बेखौ लानानै जोंनि मोजांखौ गारनानै जोंनिया गाज्रिखौसो बज'बदों बा बैफोरबायदि मदार्नखौ लानानै जोंनि हारिमुवारि दामनाय देनाय मिउजिकफोरा गासैबो गोमालांगोन मोनसे समावहालागै बेफोरखौ जुदि जों फल' खालामबाय थायोबोला जोंनि सुबुंफोरा फल' खालामबाय थायोब्ला दा माखासे टाउन नोगोर एसे टाउन सहर नोगोराव एसे सोलिबोगासिनो दं बेफोरो जों बैफोर खौ बोरै फोसाबनो बा बैफोरखौ जोङो बोरै होबथानो बैफोरनिफ्राय जाहाथे जोंनि दोरोङारि हारिमु दामनाय देनाय बे फोरबो फोरा जाहाथे गोमालाङाथों होनना बेफोरनि सायाव एसे साननांगौ दङ दा बुहुत नुनो थाङो जोंनि जिथुनाखि जानानै थांनाय नै दाखालैसो‌ साननैसो सिगाङाव बागुरुमबा दोहौ बै बागुरुमबा दोहौआव ओरैबायदि समायना ओरैबायदि समायना गावनि जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय जिथुनाखि बे दामनायजों बेसे समायदों आरो लोगोसेनो गाननाय जोमनाय बहुद समायखांदों बैफोरखौ जों बेखायनो बेफोर जोंनि जि दोरोङारि बा हारिमु गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बैफोर हारिमुवानो जोंनि थाखाय वोर्ल्दनि लेभेलाव जोंना थिगानो मोजाङानो खिन्थु बेफोरखौ गारनानै जोंनि सुबुंफोरा गुबुन हारिनि बैफोरखौसो मानो बोज'बो बा गुबुन हारिनि मडार्नाव मानो थाङो बेफोरबायदि जोंनिया मडार्नाव दामजु दामनानै बैसागु मागिनाय बैफोरो खौ सोलिलांहोबाय थाब्ला जोंनिया मा जागोन मोनसे समावहाय बै जोंनि जि हारिमु दामनाय देनाय बेफोर गासैबो गोमालांगोन गोमालांगोन माने बेफोरखो जोंनि उन्दैनि उन्दै जोंनि फिउसाराव फैबायथानाय फोरा बैसोरो मा दामलांनो दामनाय देनाय बा खुवा मेथाइआव मा दं बबेखौ मा दामो बैफोरखौ दामनाय देनाय जेबो रोंनाय नङा बेफोरबायदियैनो माने जोंनि हारिमु बेफोरो जोबलांनो हमगोन मोनसे समावहाय बेखायनोदा बैफोरखौ होबथानो थाखाय जों मा राहा राहा लामा खालामगोन बे बिनि सायाव नोंथाङा एसेसो बुंनो हागोन नामा बोरै जोंनि बै ओह हारिमुवारि दामनाय देनाय फोरा बा हारिमुवा जौगालांनो जाहाथे गोमालाङा बिनि सायाव नोंथाङा माबामोनसे बुंनो हागोन नामा? नोंथांखौ हायोबा बुंनो थाखाय एसे खावलायनाय जाबाय।
औ औ नोंथां जोंमाने बिदिनो हारिमु बिथिंखौ जोङो जौगाहोनोब्ला नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों बे माखासे गोबां बेसेनगोसा आंनो फोरमायलांदों बेफोरबायदिनो जों हाबाखौ मावनांगोन जोङो हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनो होनोब्ला जों मा माखासे उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ लानानै फोरोंनांगोन बा जोङो गुबुन हारिनि जों दामनाय देनायखौ जोङो बजबालासेनो जोंनि गावनि दोरोङारि आगजु बा जोंनि धोरोम बर'नि बा दामजु बै दामजुफोरखौ जेरै खाम सिफुं जथा बिदिनो बायदि जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ लानानै जों फालियोबा जोङो बा हारिमुखो जों फोथांना लाखियोब्लाथाय खोब मोजां जागोन आरो बा जोंनि नामाबो बा गोजौआव थांगोनबा बा जोङो मोनस एसे मोजां मुं लाखिनो हागोन होननानै आं सा जानो आरो नाथाय खोब माने साननैसो बा जों नों दानिसो बुंलांबाय बा गुवाटियाव बा जों नुनो मोनदोंमोन बा बागुरुम्बा दोहौ बे बागुरुम्बा दोहौआव जोंनि गासै बर' लाइमोन बा बर'नि जोंनि दामग्रा देग्राफ्रा माखासे गोसोहोग्रा लाइमोन। मोनफोरा बेहाय बाहागो लाहैदोंमोन बा बे हाबाफारियाव मेहेरगोनाङै बा बागुरुम्बा दोहौखौ जाफुंसार होदोंमोन बा मुलुग दरबाराव बागुरुम्बा दहौ मोसानाय बा बर'नि बागुरुम्बा बेखौ गोसार होदोंमोन बा सारा इण्डिया बा सारा हादोरावनो बे बागुरुम्बाया गोसारदों बा बर' हारिया माबायदि मोसायो बा बर'नि बागुरुमा माबायदि गासैबो मोसानायखौ नुजोबनानै मोजांमोनदों बा मोजां फोरमायनायखौ जों नुदों जेरै सिखिरि बायदि मोसानाय बे सिखिरि बायदि मोसानायखौ नुनानै बा जोंनि बर'नि बा बियो मोनसे खोब गोग्गा गोग्गाथाव लाबोदों बा मोजां मोननाय आं होननानै मिथिनो मोनदों आरो माने आरोजों हारिमु बिथिंखौ जोङो जौगासार होनोब्ला बा जोङो हारिमु बिथिंखौ मोजां खालामनो थाखाय गोबां बिथिङावखौ जोङो सोरखौबा सोरखौबा जों नुयो माखासे हारिमु बिनिख जौगासारहोनो नाथाय अब्लाबो माने एसेबां जौगानांगौ होननानै दासिमबो जौगायाखै जौगादों अब्लाबो माखासे जौगाबावनो दं आरो बेफोर जौगायोबा साबसिन हामसिन जोंनि हारिमुवा जौगासार जागोन आरो आथिखालाव उन्दै उन्दै फंबायमोनाबो माखासे सोरबा इदिनो खाम, सिफुं, जथा सुनो गोबां ओंखारबाय गोदोनि समाव एसेबां नङा बाम रोङाब्लाबो आथिखालनि समाव गोबां रोंग्राखौ नुबायबा बा जों मिथिनो मोनबाय। नोंथांमोननि इदिनो ओनसोल बा जोंनि ओनसोल बेफोरनि माखासे लाइमोनफ्राबो खोब दामनाय-देनाय मोसानाय बायदियावबो आखाफ फाखा जाबाया बा जोंनि बर' लाइमोन फोराबो माखासे मोसानाय हारिमु बिथिङाव आखा-फानाय आखा-फाखा जानायखौ जों नुनो मोनबाय बिदिन्थि हिसाबै जों दाख्लैनो बागुरुम्बा दहौ बे बागुरुम्बा दहौआव बयबो लाइमोनफोरा बा बयबो हिनजावसा लाइमोनफोर बा सेंग्रासा लाइमोनफोरा गोसो होथानानै बा गोसो गोरबोजों बै माने बाहागो लाफैनानै बा जोंनि बर'नि हारिमु बिथिंखौ माहोनो गोजौ। फारसे लांदों बा मुलुगाव दरबाराव माने गोसार होदों होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथाङा माबुंगोन बेनि सायाव?
औ नंगौ नोंथां। हेलौ।
औ खोनादों।
उम्ह हेलौ।
औ खोनादों।
औ खोनादोना माहोनदोमोन नों? हा दानिसो लास्टआवहाय।
माने नोंथां माने जोंनि हारिमु बिथिंखौ जोङो जौगासार होनो थाखाय माबायदि बां सिनि मोजां हाबा मावनांगोन बा दाख्लैसो साननैसो सिगां बा जों खोनानो मोनदोंमोन बा जोङो बागुरुम्बा मोसानाय सारा भारत बा सारा बे सुवावनो बे बागुरुम्बा मोसानाया गोसारदों बा जों दाख्लैसो साबसिन सावगारि होननानैबो ओ गोसारनाय गोसारदों होन्नानैबो जों खोनानो मोन्दों। बा जों नु फारसे नोंथाङा मा बुंगोनबा आरो मा फोरमायगोन? एसे सुंद'यै फोरमायदो नोंथां।
औ बेखौ जोङो सारा औ बेखौ जों बुहु सारा बुहुमावनो जोंनि बे बा गुरुमबा दोहौआ गोबां नाम लाबोनो हादों जाहाथे इयुन समावबो बे फोरबायदिनो लाबोनो हाबावदों खिन्थु बेयाव जि दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौ लानाय बुहुत अवल्डनिनो सुबुंफोरा जोंनि बर' माहारिखौ दा बा जोंनि बर'खौ सिनायनो हमनाय जादों जाहाथे जोंहाबो इण्डियायावजे बेफोरबायदि मोनसे हारि बा कालसार दं बेखौ ओ जोंनि दा सारा बुहुमावनो मिथिलांनो हमबाय दा जाहाथे इयुन समावबो आरो सारा वर्ल्डआवनो गासैनिबो खुगायावनो बर' होननाय लोगो लोगोनो बयबो सिनायनाय बेफोरबायदि मोनसे हाबाफारि मोनसे आरो इयुनाव जाफिनबावनांगौ आरो लोगोसे जेसे हायो जों बेफोरखौ जों गेदेरनि सायाव गेदेर बेफोरबायदि हाबाखौ लानांगौ लोगोसे जोंनि हारिमुवा बेफोरबायदि हाबाखौ लानाय लाबाय थायोब्ला मोनसे समाव जोङो वर्ल्ड रेकर्ड बेफोरखौ जों वर्ल्ड रेकर्ड लाबोबाय थानो हायोब्ला जोंहा मोनसे गोग्गो आरो जौगानाय हारिमु जालांगोन बा जौ गोग्गो जौगाथाय मोनसे हारिनि नाम लिसआव फैगोन बा जोङो बयनिबो खुगायाव जोंहा मिथिजागोन जे बर' होननाय लोगो लोगोनो जोंनि बर'आबो जे बेसे समायना बेसे बबे जायगायाव दं बेफोरखौ जोङो मिथिजागोन आरो नोंथां। बेखायनो सानो जोङो जाहा जोंनि बेफोरबायदि आरो जाबाय थाबावथों इयुनाव लोगोसे जोंनि बैसागु फोरबो बैसागु मागिनायफोराव माखासे दामजु मदार्न दामनायफोरखौ बन्द' खालामनानै जों जोंनि हारिमुनि माहारियारि दामनायजों बैसागुखौ मागिब्ला साबसि सिन जालाङो बेफोरबायदियाव जोंनि माहारियारि हारिमुवारि फोरा जा हा हा जोंनि बर' हारिमुवा। जोबलांनाय नङा अब्लाना जोंनि बर' हारिमुवा जोब जौगालांबाय थागोन आरो उन्दै उन्दै फैबाय थानाय जि इयुन जोलैफोर दं बिसोरबो गासैबो बेफोरो खामानि हाबा हुखायाव दामनाय देनायफ्राव आरो साखा फारासिन जालांनो हमगोन बा बयबो रोंनो रोंगोन दा अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय होमबा।
औ दे होमबा नोंथां।
औ दे नोंथां उन समाव सावराय